हेल' नोंथां खोनादों ना? अ
औ
खोनादोंना नोंथां? औ औ खोनादों। औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओ आं दा ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं र'। सानजौफुनि जामुं जानायफोर जाबाय नामा नोंथाङा?
औ जाखांबाय दे नोंथां।
औ मा ओंख्रि जाखो? आंबो जाबाय?
औ जोंहा खुमब्राजो दाउ।
औ।
औ जोंहा आलु आलुजों मटरसो। आ नोंथां दिनै जोङो होमबा जानबुंखौ माबायदि खामानियाव बाहायनांगौ एबा गोदो बिनि बाहायथिया माबायदिमोन दा बेफोरखौ नोंथाङा से फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ अ।
औ। जोङो ओ जानबुंखौ जों गोदोहाय गोदोनि समाव गैयानो होनजोमोन बेनि बाहाय मानो होमब्ला जोंहा बुहुद खम मोन नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो ओ गोदो स समनि होनोब्लाथ' बांसिन बेबायदिनो टेलिफन बिदिजोंसो रायलायनाय जायोमोन आरो लोगोसे जानबुंखौ जों गेजेर समनिफ्राय नुदोबाबो बुहुत खम माने सोरबा बायदि न'खरसे न'खरनैफोरनाव गामि ओनसोलाव बेबायदि बिदिल' थायोमोन आरो। बिनि बे जों ओ बबेबा गुबुन दाबसे गोजान जाय गायाव जोङो खबर लानो थाख खाय उम सोरबा हरसेनि न'खराव थांनांगोन नै बेनोफ्राय रायलायहरनो गोनां बिदि जायोमोन आरो।
औ औ।
थांबाथ माने दाथ गोबां माने बेनि। जानबुंनि बाहायथिया बांबोबाय मानोबा बयनिबो। हायाव गेदेर। जा उन्दै जा बयनिबो आखायाव ओ लानाय नुयो माने बयनावबो थायोआनो होनजायो।
औ औ।
औ जों दा मानो होनबा नांगौ। खाथि नांगौनि बाहायथियाबो बांबोबाय नालाय जोंनो। दा जै उन्दै क्लास। नाइन टेन थाय फरायनाय समावबो जोङो बेखौ माखासे। जे स्कुलनि खामानिफोरावबो। जोङोबा अनलाइननि गेजेरजोंबो जों माखासेफोरखौ फरायनो हायो नालाय बेनिखायनो जों दा उन्दैफोरनि आखयावबो हायनाय बिदिनो जोङो बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय माखासे जे जोङो मुलामफा खाबु मोनो जानबुं माखासे ओ गुबुन गोजान गोजान दाब दाब जायगानिखौ जों माखासे जों ओ बेबायदिनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो जेरै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनाय जायो निउसनि थ्रुयै जों मोनथिनाय जायो बे जोङो माखासे ओ सोलोंथाइनि बिथिङावबो जोङो माखासे गुबुन हारिनि रावबाबो बा गुबुन हारिनि जेनेबा कालचारफोरखौबो जोङो मिथिनाय जायो जानबुंनि गेजेरजोंनो ओ
नोंथाङा जानबुंखौ औ
औ
औ नोंथां मा होनदोंमोन नोंथाङा माने जानबुंखौ माबायदि खामानियाव बाहायबा मोजां जायो आरो माबायदि खामानियाव जानबुंखौ बाहायनाङा नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ अ
जोङो जों माने गाव गावनो जेबाबो एसेबाबो जोङो निजेनो जों गेदेर सम गेदेर बैसो जाबथ' जों बयबो मिथियानो मिथिखायो नङा होमबा। जेनेबा जोङो माखासे खामानि नि जों मोजाङाव बाहानांगौ आरो जानबुंखौ मोजां खामानिनि थाखाय जोङो माखासे बेबायदि बिदिनो ओ दा उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बिमाफोरा सोरबा बायदिया मा ओ खामानि मावनायाव दिडिस्टार्ब जायो होननानै गथ' फोरनो जे उन्दै उन्दै गथ'फोर फोरनो जामबुंहानै दोन बिदिनो भिदिअफोर नायनानै थाथों माथ थों होननानै बेफोरखौ आं सानो आरो मा नोंथां बिदि ओ बिसोरथ' माने उन्दै सम समनिफ्रायनो गोरलैनि फ्रायायनो बे हुदा खालामलांबा आरो नोङो देरनायसिमहालागै बिसोर बे हुदाखौनो लागोन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो आं सानो आरो बिसोरखो माने बिमाफोरा बे उन्दै समनिफ्रायनो जि मबाइल खोन्थानानै दोननाय हुदा दा बेबायदिखौ मानो होनोमब्ला ओ बिसोर बेखौनो हुदा लागायनानै ओंखायनो नांगौबा बिसोरखो जिखिनि गेलेनाय सम मोनो बेखिनियाव गेलेहोनांगौ आरो हायोबा बा देरनाय समावबो एसे गेदेर समावबो जोङो बे गामिफोराव ना लोगोजोंनो नांगौ गेलेनो थांथों बिदि हगार नानै होनांगौ आरो। औ ओमफ्राय आरो नोंथाङा माहोनो जानबुं जे दाथ' आरो गोदान गोदान बेबायदिनो जानबुं ओंखारबाय थादों नालाय ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा जे जानबुंनि मा मा जानबुं ओंखारदो बेनि मुंफोरखौ एसे फोरमायना होनागोन नामा
औ आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' जानबुंफोरनि नाम बुंबाथ' न'कियाफोरखौ आं मिथियो नकिया लाभा भिभ' आरो दाथ' जों बयबो मि मिथियो आइफन सेमसां आं ओमफ्राय बिदिनो ए एम आइ बेनिफ्राय रियेलमि रेडमि फाय उम मा मा दंमोनथाय नोंथां आं बावलायलांबाय। ओ नोंथाङा एसे माने फोरमायना होबावनो हागोन नामा आंनि थालांनाय नामफोरनिफ्राय
आंबोथ' बांद्राय एसेबां मिथिया नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंदों बेखिनिखौ आंबो गोसोआव दं‌ ओम फ्राय माखासे ओरैनो बे भिभ, ' अभ' इफोरखौ बेफोरखौबो बुंदोंमोन नामा नोंथाङा?
औ आङो अप'आ थालांदों खोमा नोंथां
अ उम जानांगौ। ओरैनो आरोबाव नोंथाङा एस से फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांनि नोंथांनि साननायदिबा आरो जानबुंखौ लायोबा जों आरो जानबुंनिफ्राय माबायदि रोंगौथि मोननो हाबावो बा जों माबायदियै बा बाहायलांनांगौ बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ दानि जुगावथ' जानबुंङा बयनावबो थायो होननानै नोंथाङानो फोरमायना होखाबाय। आरो नोंगौ जानबुंखौ जोंनो जिउआव थांना थानाय जिउआव नांगौ मानो होनोबा गोबां गोबां खामानियावनो जानबुंङा जोंनो हेफाजाब होयो जेरै ओ अबा गोजाननि बाथ्राखौ दसेनो फोरमायहरनाय एबा नांगौ खामानियाव दसेनो बै बे खौरांखौ बै बै बै बि बिथांनिसिम बिनो फोरमायनानै हरनाय बेफोराव जोङो जानबुंखौ गोनांथि जायो। जेरै जानबुंखौ जोङो मोजां खामानिफ्राव बाहायनो हायो हिसाबै जोङो जानबुंखौ जोङो लेखा फरायनाय बेफोरबायदियावबो जों जानबुंखौ बाहायनो हायो। जेरै नांगौ जिबायदि नोङो रोङि बुस्थुफोर खौ जोङो जानबुंनि गेजेरजों जेरै इंलिस सोदोब हायैफोरखौ जोङो जानबुंनि गेजेरजों जायखिनिखौ रोङा बेफोरखौ जोङो ओम सार्च खालामनानै एबा बोनानै गोबां जोङो बिनिफ्राय रोंनो हायो बिदिनो जानबुंनिफ्राय जोङो गोबां मिथियै खोथाफोरखौ सबखौबो माने जोङो जानबुंनि गेजेरजों दानि जुगावथ' होनो थाङोब्ला मबाइलनिनो जुग होननानै मोनथिनो मोननाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो बेलेग गाज्रि बेफोरबायदि गाज्रि सावगारि फोर नायनाय एबा सोरनिबा रिल्स नायनाय बेफोरबायदि खामानि फोराव बाहायनायनिख्रुइ फरायनायफोराव एबा मोजां खामानिनि थाखाय माबा मोनसे इयुननि थाखाय रोंनाय एबा माबा मोनसे गावनि जिउआव जाफुंसार जानाय बेफोरबायदि रोंनायफोरखौ नायनाया जोंनि माने बाहायबाय थानाय माबाफोराव मोजां होननानै आङो सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिब्ला हो बिदिब्ला नोंथांङा आरो जान हा
औ बुंलाय नोंथां दे बुं।
बिदिबा जा नोंथाङा आरो जानबुंनि सोमोन्दै आरो माने माबाफोर मोनथिबावगोन नामा नोंथाङा एसे बुंफोरनो हाबावगोन नामा?
अ मिथिनायाथ बेनोसै नोंथां जे जों जों जेनेबा मोजां खामानियाव बाहायनो रोंङोब्ला जोंनि थाखायनो मुलाम्फा नंङाबा नोंथां?
औ औ‌।
ओ जानबुंखौ जों मोनदों होननानै ओ जोंङो ओरैनो बे बेयावनो माने बाहायनानै जों ओरैनो गावनो गावनि टाइमखौ वेस्ट खालामनानै लायालासिनो जे जोंङो जोंनि नां थारगौखौल नायनो जोंङो ओ माने समखौ हगारहोनांगौ आरो होमब्लासो जोंनो मुलाम्फ फाया मोनगोन ना जों जानबुंनिफ्राय बे
औ औ।
औ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आ मा बुंदों नोंथां?
नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे जोंङो मबाइलखौ फिसाखौ लानाया मोजां जायो ना गिदिरखौ लानाया मोजां जायो?
फिसाखौ लानाय गेदेरखौ लानाय माने दाथ नोंथां बिदि जाहैबाय दा आरो बयनिबो आखाइयावनो नोङो गेदिरानो जाजोबबाय मानो होनबा नोंङो सक्र्रिन टाच एन्ड्रइड मबाइ फोर बेफोरखौ जोंङो माने ओ माखासे से जोंङो बहाबा थांबा सावगारिफोर सेबखांङो बा नेरसोन महरै ला। बेबनो बिदि फैया होमबा नोंथां दा। बिनि थाखाय जों जेनेबा जों। ओं बहाबा थांङोब्ला जोंङो माबा मोनसे ओ ज जेनेबा जोंनि आखायाव जों लोगोसे माखौबा डकुमेन्टसखौनो लांफायाखै। जों बेफोरखौ। जोंनि मबाइलाव माखासे गोनां इम्परन्टेबो। जोंङो सेबखांना लानो हायो। बिदिनो आरोबाव। बे गोबां रोखोमनि माने नांगौ जोंङो मबाइलाव जोंङो सेभ खालामनानै लानो हायोना। बेनिखायनो आंनि बायदिब्ला गेदेर गेदेरखौ लानायानो मोजां आरो। सा। खौ लायो होनोब्ला बे किपेट खौ लायो होनो बुङोब्ला जोंनो आरो माने मा खासे खामानियाव बाहायजायाना नोंथां।
औ औ औ नंगौ नों
औ बेनि खायनो गेदेरखौ लायोब्ला माने मोजां जायो आरो
औ औ बि बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां
ओ-औ औ दे
औ दे